नोंथां दिनि गाहाय हामलायनायखौ जासि हरनाय था थाबाय
औ नोंथां नोंथांसिमबो
औ नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो फन हरनाय ओ आखायाव लानाय जादोंमोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो
नंगौ नोंथां रायज्लायजागोन नोंथां
अ ओ आबादनि बागै नोंथांजों आं रायलायनो नागिरदों मेसें आ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद जायखौ जोङो बुङो खरां बोथोर खरां हाफोराव जों गायनाय बायदिसिना मैगं थाइगं बायदिसिना आबादाव गोग्लैनाय मैगं थाइगं बायदिसिना बेफोरनि बागै ओ ओरैनोथ मेसें बो बोथोराव ओरैनोथ मेसें बोथोराव ओ जोंनि जायगा जोंनि ओनसोलाव नुनाय बायदिबा बायदिसिना गायो जुखाम आ आलु बायदिसिना मैगं थाइगं कबि बायदिसिना बेफोरखौ गायनाय जायो लोगोसे आलुखौ जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो हाखौ एवस्रांग्रोनानै गिबियावनो हाखौ एवस्रांग्रोनानै ओ मोजाङै गुन्दै खालामनानै फिसा- फिसा लाइनै सिरियालै दोननानै आलुखौ बेयाव मोजाङै दोनथुमनानै मोजां फबनाय जायो आरो बेयो रजनानै खानैसै उनाव आलुनिफ्राय फिसा बारायनानै आलु बेदरफ्रा माखासे जालाङो बिदिनो- गोबांथार गोबां रोखोमै गायनाय जायो आरो मेसें बोथोरावथ ओरैनो बेसरबो गायनाय जायो बेसरखौ जोङो गिबियावनो फोग्रोनानै हाखौ एवस्रांग्रोनानै ओ फोनाय जायो बे बेसरखौ जों डाइरेक्टलि ओ बेसरनि बेगरखौ ओ माइफोर बायसा गायनाय जाया बेसरनि बेगरखौ गारना होनानैसो गायनाय जायो आरो बेसरखौ जोंङो जेब्ला बेसरा ओ रजजोबो रजजोबनानै ओ ओ बे बेसरा मोननानै रानो अब्ला बेखौ फुयो जोंनि ओनसोलनिफ्रा हिनजाव बा हौवाफोरखौ फुनो लागायो आबाद फोथाराव आरो बेखौ।
नंगौ नोंथां।
बेखौ फुनानै मेसिनजों एबा बेखौ ओ ट्रेक्टरफोरजों नागुरैनानै बेनि बेगरखौ जोंङो मोनो बेगरखौ मोननायनि उनाव जोंङो बे बेसर बेगरखौ जोंङो ओ मोनसे मेसिङाव सोनानै थाव दिहुननानै थावखौ जों जायो। थिग बेबायदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंखौ जोङो मेसें बो थोराव मावनानै जोंनि जाखिनि ओ आरजिनो हानाय रांङारि जौगानो हायो आरो जोंनि आदार जामुंनि थाखायबो मेसें बोथोराबो जोंनि मेसें बोथोराव मावनायाबो जोंनि थाखाय गोबां खाबु होयो गोबां फायदा जायो गोबां आरजिनो हायो राङारिनि बिथिङाव जोंनि मेसें बोथोरावबो गोबां आबाद मावनानै जोङो जौगानायनि लामाजों ओ थांनो हायो आरो थिग बेबायदिनो गोबां रोखोम- रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै जोंनि ओनसोलाव हाथाय बाजारफ्रावबो फानहैनाय जायो फानहैनानै मानसिफ्रा गोबां रां बुथुमनानै बेजोंनो बे रांजोंनो नखरफोरखौ सालायो आरो गोबां रांनि जेंनानिफ्राय बारगनो हायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि मेसें बोथोराव बायदिसिना आबाद मावनायखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो आबाद मावो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ मेसें बोथोरावहाय बेसर आबाद लोगोसे ओ आलुनिबो आबाद आरो बायदिसिना फिसा फिनला मैगंनिबो आबाद मावो बिदिनो आरो जायखौ बुङो। जों मुसुर दालि बेनि आबाद मावो आरो जायखौ बुङो जोङो खाला दालि बेनिबो आबाद मावो आरो जायखौ बुङो जोङो मथर बेखौबो मावनाय जायो आरो बिदिनो जायखौ बुङो जोङो दुन्दिया दुन्दियाखौबो जोङो आबाद मावनाय जायो। दुुनदियानि आङो दा नोंथांनि सेराव दुनजियानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों दुनजिया मोनसे मोदोम मोदोमनाय ओम मैगं एबा मैगंआनो बुंजागोन बेखौ ओ बेखौ जोङो जेरैहाय बाथोन बाथोन बाथोन महरैबो जानो हायो सातनि महरैबो जानो हायो आरो खायसे खायसे ओंख्रै ना बेदरफ्रावबो बेखौ मोननोसै समाव होनानै जों जायो आरो ओंख्रिखौ गोथाव थावनायजों लोगोसे मोदोमफ्रु मोदोमनाय ओंख्रिबो खालामनो हायो दुुनदियाखौ होयोब्ला बिदिनोहाय दुन्दियाखौ जोङो फोनो थाखाय जोंनो ओ- थुन्दिया आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो मेसें बोथोरावसो जों दुन्दिया आबादखौ मावनो हायो बेवहाय जोंनो गोरान हानि गोनांथि जाना फैयो जायखौ जोंङो बोरि हाबो बुङो। बे बोरि हायावहाय जोङो गिबियावनो हाल एवग्रोनाय जायो हाल एवग्रोखांनायनि उनावहाय जोङो दुन्दियाखौ- फोनाय जायो बेखौ फोखांनायनि उनावहाय दुुनदिया रजनो थाखाय गोबां सम लानाय जायो बेवहाय खायसे खायसे ओ ओनसोल लाना ओनसोल ओ दाइन साननि उनाव रजयो खायसे खायसे खायसे ओनसोलाव बिदिनो जि जिनै साननि उनावसो रजनायबो नुनो मोनो गोबां हा लाना गोबां हा गोबां हा लाना बायदिसिना समाव रजनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनोहाय दुुनदियाखौ रजखांनायनि उनावहाय जोंङो ओंख्रि जानायाव बाहायो लोगोसे बेखौ जोंङो दुन्दियानि जोंङो बिलाइखौ बाहायनायजों लोगोसे जोंङो बिनि बिबारखौबो- ओ जानायाव बाहायो आरो बिनि बेगर बेगरखौबो जोङो जानायाव बाहायो जेब्ला दुनदिया रजगोन रजखांनायनि उनाव देरगोन देरखांनानैहाय बिबार बारगोन बिबार बारनानै जा बेगर मोनगोन बे बेगर गोथां बेगरनिफ्राय जोङो दुनदिया बेगर बाथोन जानो हायो जेरैहाय खायसे खायसे बेखौ दुुनदिया बेगरखौ खाना लाबोनानै खायसे खायसे सारायाव एवफ्रामनानै एबा एवनानै बाथोन देनाय जानाय नुनो मोनो आरो खायसे खायसे एवालासिनोबो गोथांङै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो। एबा जोङो जाफेरबाय होननानै सानो बिदि जायोब्ला बेयावहाय जोङो ना होदेरनानै जायोब्ला बेवहाय मोदोमफ्रु मोदोमनायजों लोगोसे बेनि थावनायखौबो मोननो हायो नोंथां बिदिनोहाय जोङो दुनदिया बेगरखौहाय जोङो दुुनजया बेगरखौ गोबां फाननानैहाय जोंनि नखराव नांगौ जानाय खायसे राङारि बिथिङावहाय हेफाजाब मोनो। बिदिनो जोङो दुनदियाखौ फाननानै ओ बायदिसिना मैगं थाइगं खरसावबो जों बाहायनाय जायो बेनि बेगरखौ जोङो बुरजा फोनानै बेगरखौ फानोब्ला बियो इयुन जोलै इयुनाव जोलैनि थाखाय बियो बाहायजायो आरोखि ओमफाय ओमफ्राय जोङो बेखौ इयुननि थाखाय फोनो थाखायबो जोङो नआव बेनि बेगरखौ लाखिनाय जायो नोंथां बिदिनो जेरैहाय जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय आलु आबाद आरो बेसरनि आबाद दा आरो आं नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो सानदों मटर मटर आबादनि था फाय मटरखौ जोङो जेब्ला ओ मथरखौ एसे गोरान नङाब्लाबो दै थानाय समावनो ओ जेब्ला माइ हाखांगोन माइ हाखांनानै जेब्ला जोङो जा माइ हाखांनाय बेवहाय जोङो नारा बे नाराखौ मोननाय जायो। बे नारायावनो खायसे माइ हायै सिगांबो ओ मटर खौ फोना दोनो दोननाय जायो बेखौ फोखांनानैहाय ओ माइ माइखौ हानाय जायो। खायसे आरो माइ हाखांनानैहाय मटरखौ फोनाय जायो बे माइ हाखांनाय समावहाय जोंनि ओनसोलाव माइ हाखांनानै फैयोब्ला ओ मटरा ओ रज'यो रजनानै बियो बिबार बारो बिबार बाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ बिबारनिफ्राय फिथाइ महराव मोनो जों बे फिथाइखौ मथर दालि महरैबो बाहायनाय जायो एबा ओ जोङो बेखौ ओ खायसे खायसे ओ भाजाफोराव ओ एबा लाब्राफोरावबो जोङो बेखौ होनाय जायो एबा आ ओ जानाय जायो आरो खायसे खायसे ओरैनो गथा गोरानैबो एवनानै जानाय जायो मटरखौ। पदलखौ जों बांसिन जों एन ओनसोलावहाय सोमनानै जानाय एबा लाब्राफोराव जानाय एबा सातनि बायदि खालामनानै जानाय एबा ओ मथर दालि ओंख्रि महरै जानायबो नुनो मोन्दों बिदिनोहाय जेब्ला मटरा रायो अब्ला बेखौ ओ लाबोना ओ बेनि बिफांखौ फुनानै लाबोनानै जों नानाय जायो नाखांनायनि उनावहाय जों बे मटरखौ फोराननाय जायो फोराननानैहाय जों बेखौ मेसिनाव फेरेदनो लाङो फेरेदनानै जों बेखौ मटरखौ ओ मटर दालि महरै मोननो हायो आरोखि नोंथां। बेनिफ्राय जोंङो बेखौ दालि मोननायखौ जेब्ला ओ सुयो एबा आखायजों हखना सुखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ खारै एबा थावजोंबो जानो हायो खारैजों जानोब्ला जोङो खार बेवहाय ओ दैयाव मटरखौ होनानै सारायाव दैयाव मटरखौ होनानै ओमफ्राय जों बेवहाय खारैखौ होनाय जायो बिदिनो खा ओ जेब्ला मटरा रुयो अब्ला जों बेखौ सागंजों सा सानानै बेनिफ्राय जोङो ओ मटर दालि ओंख्रिखौ खि ओंख्रिखौ जानाय जायो एबा मोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनोहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव आरोबाव ओ गोबां मैगं फिसा फिनला जेरैहाय ओ लाइ मैगं ओ कबि मैगं बान्दा कबि अल कबि फान्थाव बानलु गोबां रोखोमनि जों मेसें समाव मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ कबि कबि खौथ जोङो गोबां रोखोमै मोनो जेरै ओ बेदर अल बेदर कबि बान्दा कबि जायखौ बुङो बिलाइ कबि बिनिफ्राय ओ फुल कबि जायखौ बुङो जोंनि बिबार कबि बे बिबार कबिखौ जोङो ओ बे जोंनि ओनसोलावहाय मावनाय जायो बिदिनो ओ जोङो कबि होनोब्ला कबिखौ ओ जोङो ओ गुबैयै बिनि बेगरखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन फ्रय मोननाय थाङा जों बेनि फुलिखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बायना लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बे कबिखौ जों गायनाय जायो गायखांनायनि उनावहाय जोङो कबियाव जोंनो थां कबिखौ फोथांनो थाखाय थाखाय जोङो बेवहाय दै होनाय जायो दैजों लोगोसे बिदिनो जोङो फोथांना लाखियो बेखौ साननै सानथाम दै होनांगौ जायो बेरा ओ बे बिफाङा थांजासिम बेनि उनावहाय जोङो फिथाइ बिबार एबा बिनि गांखब महराव जों मोननो हायो बिदिनो जोङो बान्दा कबि बान्दा कबिखौ बुङोब्ला जोङो बान्दा कबियाव दैनि गोनांथिया एबा दैनि दैनि गोनांथि गोनांथिनि बिबाङा गोबां जानानै फैयो बेवहाय जोङो दै होयोब्ला कबिया थाबनो थोबो एबा थाबनो जोङो जानाय महराव जाथावना महराव मोननो हायो। हायो आरो नोंथां बिदिनोहाय ओ फुल कबि जायखौ बुङो जोङो बिबार कबि बिबार कबियाव बारा दैनि गोनांथि जाया अल ओ कबि बेदर कबियावबो बारा दैनि गोनांथि जानानै फैया जों बेखौ ओ बान्दा कबिखौ जोङो खारैजोंबो जानो हायो। थावजोंबो जानो हायो बिदिनो जों बेखौ ओ लाब्रा महरैबो जानो हायो आरो नोंथां बेखौ जोङो ओ कबि आरो जायखौ बुङो अलकबि अलकबिखौबो जोङो थाव महरावबो जानो हायो थावजोंबो जानो हायो खारैजोंबो जानो हायो फुलकबि जोङो फुल कबिखौ बांसिन थावजों जानाय नुयो एबा खायसे खायसे ओनसोलावहाय बेखौ रुनानैबो जानाय नुयो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माब ब्रै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो संनाय जायो ओ संनानै जायो ओ बायदिसिना आलुफोरखौ ओ मेसेंनि मैगं थाइगंफोरखौ आलु मथर बायदिसिनाखौ ओ जाहाथे ओ संनानै लाब्रा बायदिसिनाबो जायो बेबायदिनो भाजा जायो किसु बायदि बायदि रोखोमै संनानै जायो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जायो। ओ बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव आं नोंथांनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। ओ दानि दानि जिहेथु दानि आबाद मावनाय मेसेंनि आरो गोदोनि आबाद मावनायाव हासार बाहायनाय गोदोयो हासार बाहायोमोन आबाद मावनायाव बायदिसिना खानस्रि हासार गोबोरखि हासार जायखौ खौ बाहायनानै जोंनि आबादफ्रा गोबां मोजां जायोमोन आरो। दानि हासार बाहायनाय रासायनारि हासार ओइ दानि मिनि बे दिहुननाय हासारफोर बायदिसिना पटा ओ बायदिसिना सालफार इउरिया बायदिसिना बाहायो। ओ गोदोनि मैगं आरो दानि मैगंजों गोबां फाराग दङ गोदो गोदोयो गोबां भिटामिन दङमोन आरो दानिया भिटामिना एसे एनलै खमांयलांनो हमबाय जाय। खौ जानानै किसु किसु मैग। थाइगंङाव गोबां हासार मुलि होनानै फोथांनाय जायो नुनायाव गोबां ओ मोजां जायो समायना जायो नाथाय बेनि भेलुआ बेनि बिबांथिया एसे खमायलांबाय जायखौ जानानै जों देहायाव गोख्रों स्ट्रं मोननो थांलिया गोदोनि मेगंङा जोबोर मोजांमोन बिदिनो भाजा जानाय साखनि जानाय जाय खौ थुन्दिया नै बेफोराव जेबो मुलि होआमोन जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना हास हासार फेसेवनाय बायदिसिना बुस्थुखौ होनानै मोजाङै ओ रज होयोमोन मोजाङै जाहोयोमोन आरो जायखौ जानानै जों बिनि स्वादखौ मोननो हायोमोन बिनि गोथावथिखौ जोङो लानानै गोथौथिजों लोगोसे जोंनि देहाखौ गोबां ओ स्ट्रं खालामोमोन। बिदिनो आरो नोंथां ओमफाय जोंनि समाबो बारलांबाय बे खिनियावनो दोनथनोसै नोंथां औ औ दे